औ नोंथां
औ खोनाबाय ना
थां खोनादों
औ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ फुंबिलिनो गाहाम हामबलायनाय बावहरग्रोबाय
औ नोंथां नोंथांनि आवाजखौ एसे ओम लासै खोनादों नोंथां
अ
औ खोनाबाय दे नोंथां औ नोंथां खोनादों
दा जोङो ओ मानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथां
औ नोंथां बुंलाय
दा जोङो सावरायगोन ओ टेक्नलजिनि बागै ओ मबाइल मबाइल जानबुंनि सोमोन्दै आरो ससियेल मिडियानि सोमोन्दै
औ नोंथां सावरायजायो
ओ दिनैनि दिनाव ओ जानबुं जानबुंङा बा मबे मबाइला ओ जोंनि जोंनियाव दानि मुगायाव माबायदिहाय गोनांथि आरो ओ गोबां खावसे बाहागोनि मानसिफोरा माबायदि दिहाय बाहायनो बाहायगासिनो दङ बेखौ नोंथाङा एसे ओ गुवारै बुंफुरना हो हायोब्ला
औ हागोन नोंथां आं मिथिनायखिनिखौ नाजानोसै औ नों नोंथां दानि जुगावथ' बयनिबो आखाइयाव मबेल फन थायो नङा होनबा नोंथां अ बैनिबा खायाव मबाइल थायो बे मबाइलजोंनो खायसे खावसे बाहागोआ गाज्रि जायो। माने खावसे बाहागोआ मोजां जायो मबेलनिफ्राय गोबां खायसे मानसिया गोबां गुन मो जांखौ लानो हायो आरोना नोंथां बियो गाव गावनि माने गोसो निफ्राय जायो आरोना नोंथां बियो माने मबाइल खौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोंबा मोजां जायो माने मबाइलखौ गाज्रि खामानियाव बाहायोबा गाज्रियानो जायो मानो होनोब्ला ओ मबाइल आजिखालिनि जुगाथ' बेनो माने ससेल मिड डिया माने गावखौ माने सासे बे मबाइलजों माने गावखौ माने बे बिदिनो रिल्स भिदिअ बानायो खायसे माने बिदिनो रिल्स भिदिअ बानाय नानै बेबायदिनो ससेल मिडियाव एगारो दानि मुगायावथ' बयबो रिल्स बानायो सिख्लाफोरा बांसिन सिख्लाफोर आइजो माहारियानो रिल्स बानायो माने खायसे सुबुंआ मोजां भिदिअ होयो खायसे सुबुंआ गाज्रि भिडअ होयो ओ बेबाय दिनो ओ गाज्रि मानि गाज्रि भिडअ होग्रा सुबुंआ माने गाज्रि गोसोनिनो जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो गाज्रि जि मोजां भिडिअ होग्रा सुबुंआ आरो मोजां मोजाङानो जायो नोंथां बेखौ जोङो मिथिनो मोनो मानो होनोब्ला गाज्रि सुबुंखौ मानसिफोरा गाज्रि नोजोरैनो नायखायो नोंथां माने मोजां खौ मोजां नोजोरैनो नोंखौ मोजां सुबुं जायोब्ला नोंखौ गोबां मानसि सन्मान होयो गोबां रेसपेक्ट खालामो बेबायदिनो मबेल जोंनो गोबां सुबुङा गाज्रि जायो गोबां सुबुङा मोजां जायो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो मबाइल जों मबाइलजों जों गोबां मिथियैखौ मिथिनो हायो जेरै- गुगोलफोराव सार्च खालामनानै नों मिथियै मिथियै बाथ्राखौ नों मिथिनो हायो। गोबां जों दा जों दा फरायनाय माने जों फरायबोबाय मबाइलजोंनो माने गोबां नटस बायदिसिना माने मोननो हायो आरोना मबाइलाव गोबां ओप फरायनोबो हायो मबाइलजोंनो आथिखालनि जुगावथ' गोबां सोरबा सोरबा रांखावरिनि बेलायाव गोबां दा ओ लेखा बायदिसिना बायनो गोबां गोब्राब जायो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो ओ दा ओ मबाइलजोंनो माने फरायनोबो हायो आरो नोंथां दा मबाइलजोंनो दा आरो इउटुब बायदिसिनायाव गोबां खौरां मिथियैखौ गोबां मिथिनाय जायो। ओ बहाबा मायबा जादोंब्ला बेखौ मिथिनाय जायो निउसनि गेजेरजों आरो फेसबुक बायदिसिनायावबो बेखौ मिथिनाय जायो फेसबुकाव दा गोबां मानसिफोरानो आखाइयाव मबाइल थायो बा मोनसे जा मोनसे जायगायाव मोनसे जाथाय जाब्ला बेखौ मबाइलजों सेफ खांनानै बा बेखौ मबाइलाव सावगारि सेबखांनानै बा बेखौ भिदिअ बानायनानै बेखौ हगारनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ससिल मिडियायाव एगारनानै बेबायदिनो ओ पाब्लिक मानसिफोरा बेबायदिनो मबाइलखौ अनलाइन बाहायनाय जायो अनलाइनाव बे खौ नुनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आंनि मिथिनायखिनिखौ आं बुंबाय नोंथां बेबायदिनो नों थांमोननि जायगायावबो मबाइलखौ माबोरै बाहायो नोंथाङा माने नोंथांनि मिथि नाय बायदियै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ गौ।